औ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां अ नोंथाङा खोनादोंनाा अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
बे मैफ्रायजों आलुसोमोन
अ नोंथाङा दा ओरैनो दङ ना नोंथाङा दा ओरैनो दङ ना
खनसे औ औ दङ
नोंथाङा दा ओरैनो दङ ना बिदिब्ला नोंथांजों आङो बर'फोरनि थिनानै जाग्रा माखासे मैगं बा जोंनि आदारनि बागै जों रायलायनो नागिरदों रायलायनो होननानै फन हरदों नोंथाङाबो मिथिखागौ बर'फ्रा गोबां गोबां रोखोमनि माखासे ओंख्रिफोरखौ जों थिनानै जानायखौ नुनो मोनो जे रै गाहायै बुंनो थाङोबा जों मेवाइ मेवाइखौ नुनो मोनो
औ
जायखौ थिनानै जायो बर'फ्रा बेजों लोगोसे जों नारजि बेजों लोगोसे नाफाम बिनि उनाव जोङो खेवालि बिबारखौ नुनो मोनो बासिगा बिबार नुनो मोनो गुन्द्रुक जों नुनो मोनो बिदिनो गोबां रोखोमनि बर'फ्रा मैगंफोरखौ बिनि सिजनाव बा बिनि बोथोराव जानायनि अनगायैबो उनाव जानो थाखाय बेखौ बायदि रोखोम आदब खायदा बाहायनानै थिनानै दोन्नायखौ जों नुनो मोनो जेराव जोङो औवा मेवाइ औवा मेवाइखौ नायबा जों नुनो मोनो औवा मेवाइखौ जों गाहायै बैसाग बैसाग जेत आसार बि दानखिनियाव जों नुनो मोनो नाथाय बे बर'फ्रा बेखौ बे बेखिनि दानाव जासे जानानैबो बेखौ फागुन सैत्रआव बा गुबुन गुबुन दानावबो मागफ्रावबो जाहैनायखौ जों नुनो मोनो जायखौ थिनानै दोननानै बेखौ जाहोयो। बर'फ्रा औवा मेवाइखौ थिनानै दोननो थाखाय गिबियाव जेब्ला औवा मेवाया गाजा ओंखारगोन बा औवा मेवाया ओंखारबोगोन एसे से फुटसो गोजौ जायोब बा से दसमिक बा फुटसो गोजौ जायोब्ला बेखौ दानस'ना लाबोनानै बेखौ जिरफैयो जिरफैनानै बेखौ हानानै इसे फोरानस्रोनानै बयाम बा हासुंफ्राव सोनानै दोनो आरो बि बिदिनो थिनानै दोनो। नाथाय बिनि अनगायैबो बेखौ बर'फ्रा अनलाजों जाखायो बायदि बायदि बिदिनो बर' आसार खालामनायबो जानायखौ जों नुनो मोनो बे थिनानै दोनोब्ला बे थिनानै जायखौ दोनगोन जायखौ जों मेवाइ आसार होनना बुंगोन। जेब्ला बे आसारा जायो बे आसार जायोब्ला बर'फ्रा बेखौ नाजों जायो। अमा बेदर बेदरजों जायो बिदिनो बायदि बायदि ओंख्रि सङोब्ला बेफोरखौ बबेबा बबेबा ओंख्रियाव फोरदलागासै होलानानै जानायखौ जों नु नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जों आरो जों नारजि नार्जिनि बाथ्राखौ रायज्लायनो हायो। नारजि जेराव जायखौ फाथोनिफ्राय बानायनाय जायो।
औवा मेवाइखौ जायो मोनफ्रोम औवा मेवाइखौ जायोना। ना अबेबा मोनसे औवा मेवाइखौो जायो बेखौ खोन्थानो हागोन ना?
थारैनो नोंथाङा मोजां सोंथिखौनो सोंदों औवा मेवाइखौ जायो। नाथाय जों गासिबो औवानि मेगंखाय जों जानो हायो खिन्थु जाया। बांसिनै गाहायै जोङो औवा बुरखानि मेवाइखौ जों जायो नाथाय औवा गुबैनिखौबो खायफा खायफा जायो। माखासेनिखौबो जों जानो हायो गोसोबा खिन्थु जों जाया। हौवा बुरखानिखौनो बांसिन जायो। गुबैनिखौबो जायो जायो माखासे बर'फोनावव जों जादों। होनाय नुनो मोन नाथाय बांसिनै बुरखानिखौ जानाय नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जों गोबां थिनानै जायो नोंथाङा बिदिनो नाफामनि बागै बुंनो हागोन नामा नाफामखौ बर'फ्रा बोरै बानायो आरो बेखौ बोरै थिनानै आरो माजों बोरै जायो बेफोरनि बागै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन जों गिबियावनो नाखौ ओम। मोजां सायनानै मोजां सुनानै लाग्रोयो गिबियावनो लाखांनाय नि उनाव बे सानदुंआव मोजां स्रेम स्रेम एबा रानजासे बेखौ फोराननानै लायो फोरानखांनायनि उनाव जोङो ओ
दुधालि थास' नङाबा थास' गोसोम बेखौ जोङो हानानै सुनानै मोजां फोराननानै ओ लाग्रोयो। थाखाय नाफाम दे खांनाय नाफामखौ ना गोरानखौ दैेखांनायनि उनाव बे थास' बिसंखौबो जों लोगोसेयैनो ना गोरानजों दफानाय जायो।
औ।
ओमफ्राय बेखौ सोना सोनो थाखाय जोङो गोदोथ' जों बांसिन नुयोमोन औवा हासुङाव सोनाय आथिखालावथ' जोङो भयामफ्रावबो सोनायखौ जों नुनो मोनो औवा हासुङाव सोनो थाखाय जोङो औवा हासुंखौ जोङो गान्थि थानाय मोनसे नायनांगोन गान्थि थानायदि जोङो हास'ना लानांगोन
औ
उथिगोन आरो बिनि उनाव जों नाफामखौ सोयो नाफामखौ सोखांनायनि उनाव जोङो खारै एसे होनानै जों लिरनाय जायो आरो जाहाथे बार ह बििनि
उम
बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा नाफामखौ बिदिनो देनायखौ जों नुनो मोनदों दासिमबो
औ आरो नोंथांमोननिायगायाव नाफामखौ थिनानै दोननाय नाफामखौ मा मा रोखोमै माबायदि माजों माजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो
जोंनि जायगायावथ' बांसिन थिनानै जानाय होनोब्ला जोंना गाव गोजा जेब्ला गगा मोनगोन अब्लाबो जारि एबा उसुमै होनो बेखौ जों बेजों लोगोसेनो जोङो बिदै फुदुंनानै जानायखौबो जों नुनो मोननाय जायो बेजों लोगोसेनो जोङो नाफामखौथ' जों गोदो गोदाय बांसिन थाव होआलासिनो
औ
बाथोनाव जानायखौ जों नुनो मोनोमोन खारै एसे होननानै खारैखौ होयो जोङो खोला बिनि थाखाय नाफाम एवनायाव
औ
आरो बेजों लोगोसेनो जों नाफामखौ नारजिजोंबो जानायखौ नुनो मोनो नारजिजों बिदै फुदुंना जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेजों लोगोसेनो जोंहा थास' बिस थास' बिस बिफांजोंबो जों जानायखौ नुनो मोननाय जायो
थारैनो नोंथां बुंनाय बाथ्राफ्रा सैथो जों नाफाम आरो औव मखौ रायलायबाय जों दायो गुन्द्रुकनि बागै एसे सावरायदिनि
जोंहा गुन्द्रुक बानायनो थाखाय गाहायै बर'फ्रा मुला मुला बेदर मुला बेदरखौ लायो मुला बेदरजों गुन्दुक बानायखौ नुनो मोनो गिबियाव
औ
मुला बेदर रानायखौ फुनानै लाबोनानै बेखौ हानाय जायो हानानै बेखौ फोरानो फोराननानै फोरानखांनायनि उनाव बेखौ रानोब्लाथाय बयामाव सोनानै दोननाय ज बयाव बयामाव सोना दोननायनि उनाव बे जाजानाय जायोबा बेखौ संनानै जानाय जायो बिदिनो मुला मुला गन्द्रुखौ गाहायै आलु अनला बायदि बायदिफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो मुला गुन्द्रखौ बर'फ्रा थिनानै दोननानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जों बासिगा बिबार बासिगा बिबारखौबो बर'फ्रा जेब्ला बे बिबारा बारो बेखौ जासे जानानै अनलाजों बा बायदि बायदिजों बा आलुजों जासे जानायनि जाखांनायनि उनावबो इयुनाव उनाव थिनानै जानो थाखाय फोराननानै बयामफ्राव सोनानै दोनो आरो सेवालि बिबारखौबो जों बेबायदिनो मोननो हायो सेवालि बिबारखौबो गावनि सिजोनाव जाखांनायनि उनाव उनाव जानो थाखायबो बेखौ फोराननानै दोननानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो दालि बायदि बायदिफोर रों जानाय खौ जों नुनो मोनो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो आरो आरो जों माखासे मैगं जेराव जों जोगोनार खुमब्रा बायदि बायदि बेगर गोनां मैगं फोरखौ जों बेफोरनि बेगरफोरखौ जों थिनानै दोननायखौ नुनो मोनो उनाव आबाद मावनो थाखाय जेराव खुमब्रा आरो जोगोनारफोरनि बेगरफोरखौ बर' बिमाफ्रा बा न'खरनि गाहाय फोरा जेब्ला बेखौ ओंख्रि जानो हागोन हायोब्ला बिनि बेगरफोरखौ इन्जुर खर'आव खुबैनानै बा लिरलानानै दोननायखौ नुनो मोनो जेराव उनाव बिनि सम फैयोब्ला बिनि गायनाय सम फैयोब्ला बिखौ गायनो थाखाय याव दोननायखौ जों नुनो मोनो बेफोर बायदिनो मैगंफोरखौ थिनानै दोननाय नुनो मोनो। बेबायदिनो गोबां गोबां माबाफोरखौ जोङो गोबां मैगं मैलाफोरखौ थिनानै दोननाय नुनो मोनो जेराव जों नाफामखौ रावराय साराव सावरायबाय औवा मेवाइ सावरायबाय बासिखा बिबार सावरायबाय जों गुन्द्रुक सावरायबाय आरो सेवालि सावरायबाय बायदि बायदि आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जों आरो गुबुन गुबुन जों नुनो मोनबावगोन जेराव जों जों जा बेखौ जों जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय बा जों मेगनजों नु नुबोनाय बा फरायनानै जों मोनबोनाय बेफोरखौ जों सावरायनाय जाबाय। बेफोरबायदिनो बिनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन जों मोननो हाबावागौ जेराव जायफोर दोरोङारि गियान बेफोरथ' दोरोङारि गियान सो नालाय बेफोरो जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन जायो गुबुन जायगायाव गुबुना आरो गुबुन गुबुन मैगंफोरखौबो थिनानै जायो जानो हागौ जायखौ जों मिथिजोबनो हाया मानोना दोरोङारि गियानफ्रा ओनसोल लायै ओनसोल जायगा लायै जायगा गोबां फाराग जायो गुबुन गुबुन जायो। गावबा गाव जायगायाव गावबा गाव बेलेग बेलेग जानायखौ नुनो मोनो बेफोर बायदिनो जों बुंनो थाङोब्ला औवा मेवाइ आरो नाफाम मुला गुनद्रुग बेफोरनो मुंदांखासिन मानोना नाफामाथ' नाफाम बर'नि मुंदांखाखा नाफाम होननाय लोगो लोगो फुरा दुनिया बा फुरा जोंनि आसामा आसाम रायजोआनो मिथिखायो नाफामा बर'नि बर'नि होननानै बा बर'नि गुबै जाग्रा ओंख्रि होननानै जे- राव जोङो जायखौ जोङो बाजै हटेलफ्राव थाङोबा बेफोरखौ जों गाहायै नागिरनाय जायो बेफोर बायदि जों सावरायनो हायो बिदिब्ला नोंथा जोंनि सावरायनाय समाबो जाबाय जों दोनथ'लायनोसै नामा।
औ औ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनानै
औ